औ नोंथां खोनाबाय
औ खोनाबाय नोंथां
दा आं गोजोन फुंबिलिनि ओ साबायखर बावबाय नोंथां
औ नोंथां ओ बरायना लाबाय नोंथांखौबो
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय माखासे जोंनि बर' हारिनि जे रावफोर बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ओ सावरायनो सम दंना नोंथां
औ नोंथां
औ दा नोंथां बिदिब्ला ओ जोंनि जे बर'नि मा माखासे ओ अनजिमाफोर बिनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां जोंनि अनजिमाफोरखौ बोरै साननाय जायो ओ बिनि सायाव रायलायनोसै नोंथां होमबा अ
जोङो
ओ सेनिफ्राय जिसिमनि गेजेराव बोरै अनजिमाखौ साननाय जायो ओ बिनि सायाव आं बुंनोसै नोंथां ओ सि नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि ओ बेबायदि ओ जिसिम साननाय जायो नोंथाङाबो ओ जिनिफ्राय नैजिसिम माबोरै अनजिमाखौ साननाय जायो ओ बिनि सायाव ओ आंनो फोरमायना होदो नोंथां
अ जागोन दे नोंथां ओ जि जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि जिदाइन जिगु नैजि औ बिसिम आरो दा नोंथाङा नैजिनिफ्राय ओ ब्रैजिसिम बेखौ एसे फोरमायना होदों नोंथां
अ नोंगौ नोंथां आं फोरमायना होनोसै नैजिनिफ्राय ब्रैजिसिम ओ बर' रावआव माबोरै ओ साननाय जायो बेखौ आङो बुंना होनोसै ओ नैजिसे नैजिनै नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा नैजिद' नैजिस्नि नैजिदाइन नैजिगु थामजि थामजिसे थामजिनै
औ
थामजिथाम थामजिब्रै थामजिबा थामजिद' थामजिस्नि थामजिदाइन थामजिगु ब्रैजि ओ बिनिफ्राय नोंथाङाबो ओ ब्रैजिनिफ्राय
औ
ओ द'जिसिमनि गेजेराव ओ जोंनि बर' रावाव माबोरै अनजिमा साननाय जायो बिनि सायाव नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां जोंनि जे बर' रावआव माखासे अनजिमा साननाय बेखौ आं नोंथांनो ब्रैजिनिफ्राय द'जिसिम साननानै खोन्थानोसै नोंथां दा जोंहा दङ ओ ब्रैजि ब्रैजिसे ब्रैजिनै ब्रैजिथाम ब्रैजिब्रै ब्रैजिबा ब्रैजिद' ब्रैजिनि ब्रैजिदाइन ब्रैजिगु बाजि बाजिसे बाजिनै बाजिथाम बाजिब्रै बाजिद' औ बाजिबा बाजिद' बाजिस्नि बाजिदाइन बाजिगु द'जि बिसि दा नोंथाङा ओ द'जिनि फ्राय दाइनजिसिम ओ जोंनि बर' रावआव ओ अनजिमा साननाय बेनि फारसे एसे फोरमायबावदो नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि बर' रावआव ओ द'जिनिफ्राय दाइनजिसिम ओ माबोरै अनजिमाखौ ओ सानो बिनि सायाव आं फोरमायनोसै ओ द'जिसे ओ द'जिनै द'जिथाम द'जिब्रै ओ द'जिबा द'जिद' द'जिस्नि
औ
द'जिदाइन द'जिगु स्निजि स्निजिसे स्निजिनै स्निजिथाम स्निजिब्रै स्निजिबा स्निजिद' स्निजिस्नि स्निजिदाइन स्निजिगु दाइनजि ओ बेखिनियानो नोंथां ओ नोंथाङाबो दाइनजिनिफ्राय ओ जौसेसिम माबोरै बर' रावाव अनजिमाखौ सानो बिनि सायाव फोरमायनो हादो नोंथां
औ नोंथां ओ जोंहा जे बर' रावआव अनजिमा साननाय ओ दा बेखौ आं सानना होनसै आरो दाइनजिनिफ्राय जौसेसिम दा जोंहा दं दाइनजिसे ओ दाइनजिनै दाइनजिथाम दाइनजिब्रै दाइनजिबा दाइनजिद' दाइनजिस्नि दाइनजिदाइन दाइनजिगु गुजि गुजिसे गुजिनै गुजिथाम गुजिब्रै गुजिबा गुजिद' गुजिस्नि गुजिदाइन गुजिगु जौसे जे जोङो से लाथिख' लाथिख' मोननैजों ओ जौसे बे जायो आरो दा बिनिफ्राय जोंहा ओ माबादि थाङो एसे फोरमायना होबावदो आरो
अ नोंथां बिनिफायथ' जोंहा ओ जौसेनि बारनानै जोङो ओ नोंथांनो फोरमायना होनोसै अब्ला ओ जौ जौसेनिफ्राय बोरै थाङो
ओ जौसे से ओ जौसे नै जौसे थाम ओ जौसे ब्रै जौसेबा जौसे द' जौसे स्नि जौसे दाइन जौसे गु जौसे जि नोंथाङाबो जौसे जिनि उननिफ्राय माबोरै सानो बर' राव अनजिमाखौ बिनि सायाव फोरमायना होदो नोंथां।
ओ जौसे जिनिफ्राय बेनि उनाव माबायदि थांबावो? जे जोंनि बर' रावनि माखासे अनजिमा बेनि सायाव आं नोंथांनो फोरमायबावसै। जे जौसे जि जौसे जिसे जौसे जिनै। जौसे जिथाम जौसे जिब्रै जौसे जिबा। जौसे जिद' जौसे जिस्नि जौसे जिदाइन जौसे जिगु जौसे नैजि। दा बेनोसै आरो नोंथां जोंनाथ' बर' रावनि माखासे अनजिमाफोर बुङोब्ला बेबायदिनो थांबाय। दा नोंथां जोंहा बिनि अनगायै गुबुन आयदायाव फैसै नामा नोंथां?
औ फैजायो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंनि जे बर' राव लिरनाय बिनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? जे जोङो मा मा आखरजों जों बर' राव लिरनो हायो बेफोरबायदि आरो औ।
अब्ला जोङो बर' रावखौ लिरनो थाखाय जोङो जोङो ओ माने देब'नागिरि इण्डिया आखरनिफ्राय जोङो दानस्लायनानै लाबोनाय जोङो देब'नागिरि आखरखौ बाहायो। जोङो जोंनि बर' हारिनि हांखोखौ लिरनो थाखाय औवा आरो ख'खौ बेखौ जोङो मोननैखौ बाहायो आरो। आङो नोंथां ओ जोंनि अ आ अआन आरो अ अखार आ आखारखौ माबोरै बाहायनाय जायो अनिफ्राय औसिम बिनि सायाव नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां। ओ अ- अखाद आ-आखाद, इ-इखाद उ-उखार, ओ-ओखार, औ-औखार। बेबायदिनो बाहायनाय जायो नोंथां। नोंथाङाबो ओ जोंनि बर' हारिनि अ, आ खौ माबोरै फरायनानै होनाय जायो बिनि सायाव फरायदो नोंथां।
औ नोंथां। जोंहा ओ औवाखौ ओ गोदोनि समाव जों फरायबोयोब्ला जों एसे जुदा फरायबोनो मोनदोंमोन। जेरै जोंहा फरायनो मोनदों सरायु सराया बेबायदिमोन। ओ गोदोनि समाव गुबुन गुबुन जायगायावबो ओ बैफोर बायदि सरायु सराया अ आ होननानैबो फरायनाय जायोमोन। दानि जुगावबो बेफोर एसे सोलायबोनानै बेबायदि अ आ जाफिननो हमबाय आरो जोंनिथिंबो। दा जों गोदो फरायसालियाव फरायबोदों नोंथां आं ओ फोरमायना होनोसै। ओ जेराव जोङो ओ आरो बेफोरबायदि राव बाहायनो थाखाय जे आरो ओ ओमफ्राय ओ ओंखाम बेफोरबायदि राव बाहायनो थाखाय जोंहा माखासे ओ आखर जे जोङो बै ओ हिन्दी आखरनिफ्राय जोङो लाबोनाय जादों जेरै जोंहा बेखौनो फरायनो मोनदोंमोन आं गोदो। जेरै सरायु, सराया होरसै, दोरगै, होरसौ, होरसोरि ओ बिनिफ्राय ए, ऐ, ओ, औ बेबायदिमोन आरो। होरसै होरसौ दोरगि बेबायदि दंमोन आरो।
औ।
ओ बैफोरबायदिनो जोङो माखासे सोदोबफोरखौ ओ दाजाबदेरनानै जोङो ओ माखासे ओंथि गोनां राव बाहायनो हायो आरो। जेरै जों ओंखाम जानोब्ला बेहाय ओ नांगौ। बिनि बिनिफ्राय जोङो ओ अनचार नांगौ। बिनिफ्राय ख नांगौ। जेराव जों ख'खौ ओ खखौ मोनसे ओ फेरेग्राप थायो बिनिफ्राय जों बेखौ बोखांनानै लाबोनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बैफोरबायदि जे जोंनि माखासे राव बेफोरखौ जोङो खाथाफ्राव नङाब्ला लेखाफ्राव जोङो लिरनानै ओ फरायनो हायो आरो।
औ।
बेबायदि, दा जोंहा बेखौ लिरनो थाखाय फावथेन नङाब्ला कारपेनसिल जे जोंनि बर' रावआव बुङो खलम बेनिफ्राय जोङो खाथाफ्राव लिरनानै माखासे रावफोरखौ जोङो सिनायथि मोनहोनो हायो। बेबायदिनो जोङो ओ फरायनो हायो आरो। दा नोंथाङा माखासे रावफोरखौ बा माबायदि फोसाबनो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा लिरनानै?
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि रावाव ओ गुबुन हारिनिफ्राय ओ गोबां लाबोथ'नाय ओ माने ओ रावबो दङ ओ जेरै ओ मबाइल, ओ साइकेल ओ आरो खलम ओ बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि बर'नि मोनसे मुं होनानै ओ दोननानै मोनसे मोनसे माने सोलायफिननो हायो ओ बेबायदि जोङो जेरै ओ साइकेलखौ ओ गाखार बेबायदि दोननानै आरो जोङो ओ मबाइलखौ ओ जोङो सोलायनानै ओ गोजान बुं बेबायदि दोननो हायो ओ गोजाननिखौ बुंग्रा नालाय गोजान बुं बेबायदि बुंनो हायो बेबायदिनो फोसाबफिननो हायो आरो नोंथां। औ। बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय सम खोन्दोया जाथ'बाय नोंथां।